गोजोन मोनाबिलि गोजोन मोनाबिलि औ नोंथांनिसिम मोनसेल' मोनसे कुइसन माने मोनसे सोंलु सोंनोसै जोंनि जि ओ आथिखाल जो जि जोङो दानि बावैसो जि मोनलांनाय जि टेकफोरा बर'नि हारिमुनिफ्राय मोननाय जि आइ टेकफोरा मा मामोन
अ जि आइ तेग जोङो गासै टुइन्टि वानथा ट्रेडिसनेल बर' माबायाव मोनदों आइटेमाव मोनदों आ जेनेबायदि दखना जोमग्रा गामसा आरनाय आरो उ सिलक एसेरखा मोनदों ओमफ्राय आरो बुहुत दंबोयो जोबोर मोजां मोजां जोङो जि आइटेक मोनलांनो हादों गासै टुवन्टि वान बेनि गेजेर बो दंबोयो जेरैबायदि फुटनि माने जानाय लोंनायावबो जोङो मोननो हादों दों
नाफामाबोथ' दंना नाफामा
औ फुद फुदव होनानोन दोङो अनला दोङो
नारजी
थाख गोखाय
नारजि द अमा बिदर थना गैया मोनदा
बि दंमा बेदर खेरा दाफिनि बेफोर दोङो बहुद बर'नि बहुद आइत मान मानिे बांसिन बांसिन मोजां आरो ना जानाय लोंनायफोरावबो आरो ट्रेदिसनेल बे ओ गाननाय जोमनायावबो
उम जों बर'खौ मोजां नुयो साबसिन नुयो
ओ बर'आ साबसिन होननायानो रे गाननाय जोमनायनि फारसे जानाय लोंनायनि फारसेबो गासै माने बर' हारियानो मोजां आरो
अ ओमफ्राय बर' हारिनि दामजुफोर नोंथाङा बुंनो हागोन नामा
औ औ औ बर' हारि नि दामजु होनोब्ला जेरै खाम सेरजा जथा था सिफुं आरो थरखा ओमफ्राय दा मोनसे से सोदोब हाबदेरबावदों जोंनि गेजेराव गंगोना बे गंगोनाखौ गोदो गोदायनि फ्रायनो बर' हारिया बाहायबोदों। खिन्थु थाङै थाङै बेखौ गुबुन रावनि गुबुन हारिनि सुबुंफोरासो बेखौ बाहायबोदों खिन्थु दा आथिखाल मुगायाव गंगोनाखौ जोङो मिउजिकेल इन्सट्रुमेन्टाव हमो आरो।
ओमफ्राय बेैगंगोनायाबो जि आइ टेग मोनदोंमोन ना?
गंगोनाया औ जि आइ टेग मोननाय।
औ औ जोंनि होननानै जि आइ टेग मोनबाय आरो ना।
उम जोंनि होननानै औ होनदों।
बेजों लोगोसे जि जोङो हाबायाव जि हाबा जानो गोनांआव जि जों दख'ना मोनसे गानो बे दख'नानि मुङा मामोन? हो
अ बे दख'नाया जाबाय दख'ना थावसि होननानै बुङो बे खौ सरासनस्रायै बेयो एसे गोजा जारें गाबनि जायो।
उम ओमफाय आरो गाननायाव गस जेनेबा ब्लाउस ब्लाउसखौ मा खाालारनि गानो हाबायाव?
ब्लाउसखौ सरासनस्रायै गोजा गाबनिखौनो गाननाय जायो।
आरो लोगोसे हाबा जानो गोनां जेनेबा गाननाय जोमनाया जेनेबा दख'ना थावसि ओमफ्राय ब्लाउस ओमफ्राय आरो फालिखौ मा कालारनि लायोबा?
फालिखौ जोमग्रा जोमग्रायाबो गोजा कालारनि रेगे रेगां जायखौ जों रेगे रेगां आर'नाइ होननानै बुङो। बेखौ लायो।
उम उम बेजोंनो हौवासाफोरनि उम जोमग्राखौ मा बुङोबा मा मा गानो हौवासाफोरा बर'फोरनि?
बर'फोरनि हौवासाफोरनि गाननाय जोमनाय?
उम
गाननाय जोमनायाथ' सरासनस्रायै गामसायानो। आमफाय बेसोरनि बेजों लोगोसे हाबायाव गुफुर गस्ला। ओमफाय गोथां गामसा ओमफाय लो गोसे गोदोनायाव आर'नाइ फालिखौ लानाय जायो।
अ आर'नाइआथ' ओ माबाया गाबा गुबुन जाब्लाथ' जायो माने गुबुन गुबुन।
अ गुबुन गुबुन जाबाबो औ गुबुन गुबुन जाबाबो जायो बायदि रोखोमनि गाबनि आर'नाइ मोनो।
औ।
आर'नाइआनो ओरैबायदि मोज जां जों बर'फ फोरनि गेजेरावबो बे सोलिबाय थायो आरो। बेजों लोगोसे गुबुन हारियाबो जोंनि आर'नाइ ओ जोमग्राखौ ओ गुबुनखौबो बा हायनाय नुनो मोनबोदों।
अ अ आथिखालाव लायो।
अ आथिखालाव गुबुनफोराबो लायो ओमफ्राय नाय लोंनायनि फारसे नोंथां ङा अनला ओंख्रिनि बागै मा फोरमायनो सानो?
ओ अनला ओंख्रैजों दाउ बेदर बियो माने बिखौ बिसोर मोननै माने कम्बिनेसनखौ आं बिराद जोबोर मोजां मोनो। आरो जों जायो लोगोसे आरो जुदि अनला खारैयाव। जुदि नोंथाङा गो खै होयोबा। ओइ थाइगिरा थाइगिर ना थाइस्रिमोन अ बेखौ होयोबा मान अ बेखौ होब होबा माने बिराद गोथाव मोनजायो आरो। बेफोरबायदिखौथ' जोङो जि जोंनि फुजायाव फुजा जिहिस होयो माइरं गोरलैनि जि फुजा होयो बे टाइमावसो बे गोख खै होनायखो संनाय जायो आरो ना? संनाय नुयो जोंनिथिं फुजा होनाय टाइमावसो माने बे गोखैखौ संनाय नुयो आरो बांसिन। ओमफ्राय बे टाइमाव जानानै मोजां मोन
उम फुजायाव ओमफाय थालिर दनायाव बाहाय नानै ओंखाम जायोमोन ना? गोदो
अ अ दाबो जायोअ दाबो सोलिगासिनो जोंनिथिं।
औ जोंनिथिंबो ओ ओंखाम गोरलै फुजा होयो। बे टाइमाव सो लियो। ओमफाय लोगोसे आं बुंनो बावगारदों ए जे जि आइ टेक होनना बुंङोब्ला जोंनि माइब्रा जौ बिदैयाबो बेयाव हाफा देरना दंङ जौ गोरान आरो जौ गिसि।
जौ गिसि आटचा। बेजों लोगोसे नोंथांङा बर'नि बांसिन मोजां मोननाय जाग्राखौ माखौ सानो?
बांसिन जाग्रा होनबा आं आङो नार्जिखौ होननानै सानो। नार्जि ओमफाय अनला। बे मोननैयानो आरो।
उम नोंथांङा बांसिन माखौ मोजां मोनो बेसोर मोननैनि गेजेराव?
आटचा आं अनलाखौनो बांसिन मोजां मोनो। अनलाजों दाउजों उम। ओमफाय लोगोसे नाफाम नाफामा मो जोंनि बर' हारिनि थाखा य जोबोर मोनसे मोजां।
औ।
नाफामनि नाफाम बानायनाय उम उम एसे नाफामखौ माबायदि बानायो एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथाङा?
नाफामखौ ओ आं निजि बानायनो मोनफेराखै नाथाय आङो मोनुबोदों आरोना। माबा ना‌ ना गोरान होना जों फोरानो सान्दुंआव। बेजों लोगोसे बे हाय थास'नि दान्था
उम।
थास' दान्थाखौ होफानानै बेखौ देग्लियो। देग्लिनानै मोनस बे ओम बथल नङाबा मा मोनसे दोनथुमग्रा जि ओ बुस्थु थायो जोंनि बेयाव सोनानै दोनो आर देनानै बेखौ ओ फेसेवनाय जायो।
आथसा ओ नोंथांमोननिजाय नाफाम बानायो ना? दाबो
अ' दाबो जोंनिथिं नाफाम बानायो। ओमफाय बे नाफाम बानायनाया ओ दाबो सलि गासिनो। बेजों लोगोसे बे नाफाम नि गेजेर उम खायसे फालांगियारि खामनो हायो जेनबा नाफाम खौ फाननानैबो बेदो थायसे थायनै आरजिनो हादो आरो।
ओ उम
ओमफाय बेजों लोगोसे जोंनियाव आरो ओ गोबां जोंनि बर' हारिनि ओ माबाफोर दङ ओ ओंख्रि ओंख्रिफोर जेरै सबायजों दाव बेदर नोंथाङा सबायजों दाव बेदर खौ मो मोजां मोनो ना बिबारजों अमा बेदर जों जानो
आंथ' अमा बेदरनि ख्रुय सबायजों दाउजों माने बेखौ बांस सिन मोजां मोना आरो ना।
अ बेखौ बोरै नोंथाङा संफेरबायना संफेराखै?
आ संफेरबाय।
नोंथाङा उम बोरै सङो?
आदसा सबायखौ आङो गिबियावनो एसे सोमग्रोना दोननो जाहाथे सबाया रुयनाय बेनि गोसोम गोसोम दागोफोरा एसे खारो। ओमफाय गिबियावहाय आङो दाउ बेदरखौ एवग्रोना लाबाय। एवग्रोना लानाय नाव बेवहाय ओ फारसेथिंजाय आरो सबाइखो एसे रुदबना लाबाय रुदबना लानानै बेवहाय खारै होबाय खारै होनायजों लोगोस से एसे ओ माने एसे दुंनो होबाय दुंनो होनानै जेथिया गोदौवो गोदौहोनायनि उनाव बेवहाय ओह संख्रि होबाय संख्रि होबाय ओमफफ्राय बेवहाय लोगोसे बे फारसेथिं दाउ एवना लानायखौ बेवहाय होनाय होबाय-होबाय आरो। होनायनि उनाव ओह बेवहाय लोगोसे सामब्रां आरो बायदि रोखोमनि मस्ला जेरैबायदि सामब्राम बानलु बेफोरखौ देनानै होग्लैबा बेनि मोदोमनाया थावसिनो। बेबायदिनो माने रुदुब नानै उनाव बेखौ जानो थाखाय बेयो रेडि जागोन आरो।
उम। बे नोंथांनि मिथिनो माने मा ओ मा जेनेबा ओह ओंख्रिया बांसिन माने संजायो नोंथांनि गामियाव।
जोंनि गामियाव हाय बांसिन अनलाखौनो संनाय जायो ओमफ्राय नारजिजों अमा बेदर बेखौ बांसिन संनाय मोनो आरो माने बांसिन मानसिफोरानो नारजि जि आरो अमा बेदरखौ मोजांसिन मोनो।
आं मोनसे सोंलु सोंनोसै। बे माने ओ नारजिनि मुं। ओ टेस्था बियो गोब हा। नाथाय जोङो बर हारिया बे गोख्खाखौ ओरैबादि मोजां मोनो ओरैबादि मोजां मोनो माने बिराद मोजां मोनो जायो आरो बे माने थैग्लुं लायो माने मानसिफोरा जेनेबा जानो थाखाय।
औ।
उम थेनस सायाव नोंथाङा मा बुंनो लुयो माने गोखाबाबो मानो होना एथ उन्दैनिफ्राय गोदोर-गोदोरफोराबो ओरैबादि माने नार-नारजिखौ माने ओरैबादि जानो लुबै मानो थाखाय जेनेबा?
नारजिया मोन ओरैबादि मोनसे मुलि हारिनि बो होननानै बाहायजागोन मानो होनबा गोखा जायोब्ला खायसे बेराम आजारफोराबो माने मोजां जायो। औ जाहाथे बेनि थाखायबो नारजिखौ जायो आरो खायसेया जादों नारजिजों अमा बेदर बेदर होनबा गोखाबाबो बेनि माने सुवादा एसे आलादा जायो बिनिखायनो खौ जानाय थाङो
औ औ एसेयावनो जों सावरायनायखौ दोनथ'नोसै